हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ दां हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा ओ ओरैनो दंना नोंथां अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथां नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां दा नोंथां आं ओ नोंथांनियाव मोननैसो आयदानि सायाव आं नोंथांनियाव ओ सावरायनोसो होननानै कल खालामनाय जादोमोन नोंथां दा नोंथाङा आंनो ओ जोंनि बे गामियाव जिउ थांनायनि बागै नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यैबाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ बे जोंनि गामि ओनसोलाव माबोरै जिउ खांनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंदेै फोरोमायना होनो सानदों नोंथां मोनिसिम माने माबोरैहाय जिउ खुंनाय जायो जेनेबा हमनानै ला बेयाव माबा मा खामानि मावनानै मा मा आबाद मावनानै न'आव मा मा फिसिनानै माने नोंथाङा जिउखौ गामियाव खुंनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै आङो औ जोंना गिबियावनो गामियाव जिउ खुंनाय होनोबा गोबां रोखोमनि माबाफोर दङ जोंहा जेरै हमनानै लाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे मा होनो आबाद मावनाय
औ नोंथां
माखासे बिदिनो गोरान आबाद दा दैज्लां बोथोरनि आबाद बिदिनो माखासे आबाद मावनानैबो माने गामियारि ओनसोलाव नोंथाङा माने जिउ खुंलांनो हायो आरो ना नोंथां
औ
बेबायदिनो आबाद बुङोब्ला जोंहा गोबां आबादफोर दङ जेरै हमनानै ला माइ आबाद मावनाय बेसर आबाद मावनाय खुसेर आबाद मावनाय थालिर आबाद मावनाय बिदिनो बानलु जोगोनार खुमब्रा गोबां बायदिसिना आबाद मावनानै मोनो नोंथाङा माने बे जोंनि गामियाव माने जिखिनि थांना थानायाव जिखिनि नांगौ जानाय बेखौ माने आबाद मावनानैबो नोंथाङा थांनानै थनो हायो आरो माने थांना थानो थाखाय जालांनो माने नोंथाङा आबादजों सोमोन्दो लाखि खिनानै जिउखौ खुंलांनो हायो आरो ना नोंथाङा जेरै हमनानै ला नोंथाङा माइ आबाद खौनो मावबाय माइ आबाद मावनानै नोंथाङा बे माइ आबादखौ मावबा नोंथाङा माने से बोसोरनि थाखाय आरामसे माने जालांनो होयो आरो ना जेनेबा हमनानै ला बिगाब्रै बिगााबाबा सय बिगासो साय बिगासो आबाद मावोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय जिखिनि मोननाय माइ बे मायजों नोंथाङा माइरं बायाबालासिनो जेनेबा न'निफ्रायनो गोरलैनो आरामसे जाबाय थानो हायो आरो ना माने ना माइ बायनायनि गोनांथि गैया बा माइरं बायनायनि बेजों लोगोसे नों जेनेबा हमनानै ला भुटानावथ' माइ आबाद मावखाबाय नङा होमबा बेनि उनाव लोगोसे नोङो जेनेबा बिदिनो गोबां माइ आबादफोर थाबावो जेरै बिदिनो खुसेर आबाद बेनि उनाव बेसर आबाद बिदिनो दालि आबाद बिदिनो माखासे बानलु बिदिनो आलु कबि बिदि गोबां आबादखौबो नोंथाङा माइ आबाद मावखांनायनि उनावबो गोबां माने न'आव मावनानै मा बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै नोंथाङा बै माइरंजों लोगोसे बेफोर ओंख्रै माखासे ओंख्रि जेनेबा ओंखाम ओंख्रि ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि नांगौ जायो नालाय बे ओंख्रिफोरखौ खौबो नोंथाङा न'आव मावनानैनो आबाद मावनानै माने जालांनो हायो आरो नामाने बायनायनि गोनांथि गैया जुदि नोङो बायनो गोनां जायोब्लाबो बै मैगं बै माइरंफोरखौनो फाननानै माने बिनि बदल फाननानै बिनि बदल मा खालामनो हायो नोंथाङा दिनै थाव बिदिनो संखै बिदिनो माखसेांगौ बुस्थु मान फिसा फिौ नांगौ बुथखौ नोंथाङा सोलाय सोल' खालामनो हायोना जेरै नोंथाङा बे बिदिनो थाइबेंफोर फानहैबाया आलुफोर फानहैबाय बानलुफोर फानहैबाय बिदिनो माइफोर फानहोबा माखासे बिदि फाननानै नोंथाङा गामियाव माखासे जिउ खुंनायनि जिखिनि राहा बेखौ गोरलैयैनो सोलाय सोल' मानि एसे गोरलै जायो आरो ना गामिफ्राव माने सोहोरनिफ्राय रुजुनायाव आरोना सोहोरनियाथ' आलादा आलादा जाहैबाय आं माने गामि ओनसोलनिखौल' बुंदों आरो नोंथां माखासे बिबदिनो थायो आरोना जेरै नोंथाङा गोबां माने जिब जुनार हमनानै ला बिबदिनो दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय अमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बिदिनो माखासे जिब जुनार दाउसिन दाउला फैनानैबो नोंथाङा बे जोंनि बे गामि ओनसोलाव न'खरखौ गोरलैयैनो माने खुंलांनायाव बा जिउ खुंलांनायाव बा संसार जालांनायाव ओरैबायदि माने हेफाजाब होयो आरोना बेबो जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा नखराव दाउ फिबाय बे दाउआ माने नोंथाङा हमनानै ला ओरैनो थामजिथा बा नैजिथा बिदिफोरबायदि दाखौ नोंथाङा न'आव आरामसे फिनो हायो मोनबा नोंनि ओंखाम खालाय बिब्दिनो माइरं बिदिनो एसे जाखोन्दा बुस्थुफोरजोंनो मा जायो नोंथाङा बे दाउफोरखौ माने मोजाङै फिसिनो हायो आरोना बेफोरजोंनो नोंथाङा मोनसे गन्द्रा खालामना होनानै बे दाउनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनो हायो जेनेबा बिदैफोर फाननो हायो हमनानै ला थिग बेबायदिनो मा खालामनो हायो। दाउफोरखौ फाननानै जेनेबा नोंथाङा नांगौ बुस्थु न'नि जिरादफोरखौ बायना लाबोनो हायो बिदिनो गोबां माने गोबां माने खामानिफ्राव जेनेबा फिसा फिसौफोराव माने बेफोरनि रां मोननानै बिथाङा हेफाजाब बा मदद लानो हायो आरोना बिदिनोथ' नोंथां नोंथाङा बै मोनसेल'थ' जाया माने जेनेबा मोनसेल'थ' फिया हमनानै ला नोंथाङा बिबदिनो अमाबो फिसिगोन अमायाव थिग बिदिनो रोखोमै माने बिदिनो अमा फाननानै अमा फिसा फाननानै माने बिदिनो खियारनो दाउनि बायदिनो थिग बेबायदिनो अमा जेनेबा बोरमाफोराबो थिग बिदिनो बोरमाफोराबोथ बोरमा मोसौआथ' एसेबां खस्थ' नङानालाय जेनेबा दाहान जेनेबा दानाफोर आदारफोरथ' बायलायनाङा नालाय बहाबा लांदां दुब्लियाव खानानै हो बा हगारनानै हो बा दोनानै हो बेखौ नोंथाङा नायांगौल' मोजाङै
औ
थिग बेबायदिनो नोंथाङा माने जोंनि गामि ओनसोलाव खोब मोजाङै माने बेफोरबायदि आबाद बा माखासे खामानिफोर मावनानै माने जिउ खुंलांनो हायो आरोना जोबोद गोरलै जायो माने गामि ओनसोलाव नोगोरनिफ्राय रुजुनायाव आरोना बेनिखायनो जोङो जाय सुबुंफ्रा माने गामि ओनसोलाव थायो बिथांमोनहा माने जिउ खुंलानो माने एसेदि गोब्राब जाया आर ना माने बा माबा नोङो माबा मोनसे मावनानै माने जिउखौ गोरलैयैनो खुंलांनो हायो जेरै नोंथाङा दैमा दैसाफोराव ना गुरनानैबाबो मैगं थाइगंफोरखौबो गायनानै बि दैमाफोराव थास'बार बिदिनो माखासे गोबां नागिरना जानो हायो आरो ना नोंथा
औ
औ नोंथाङाबो बिदिनो गामियाव थानाय ओनसोलफोरनि बिदिबा नोगोराव थानायबा बेफोरनिनो मा माखासे आइदानि सायाव इसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ गामियाव थानायनि बा गामियाव बोरै जिउ खांलाङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जेरै बुंलांबाय दा आंबो बेबायदिनो ओ गामिनि सोमोन्दैनो नोंथांनो एसे बुंनो सा सानदों दा बुंनो थाङोबा जोंहा गामियाव ओ गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां लामा सामा बा बेबादिनो मोब्लिबनि बा बेबादिनो ओ देहा फाहामथाय बा फरायसालि बेफोरबायदिनि जोबोर आंखालमोन‌ आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेबायदि सोरबा सासेया गामि सिङाव लोमजायो बा बा माबा मोनसे बेमारजों ओ गोग्लैफबजानानै थायोबा बियो ओ गोदोनि दिनाव ओ डक्टरनाव लांनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ'मोन थेला गारिजों लांनो गोनां जायोमोन बेबायदिनो साइकेलजों लांनो गोनां जायोमोन बेबायदि आरो नाथाय दानि जुगाव दा जोंहा बुंनो थाङोबा जोंहा गामिबाब्लो गामि गामियानो जा जियानो जा जोंहा दा एसेबाबो दाव दावगानाय बा जौगानाया जालांबाय आरो दा गामि गामि बयनिबो गामियाव जोंहा प्राइमारि स्कुल बा फरायसालि दङ बेबायदिनो आरो जोंहा ओ फा‌ देहा फाहामथाय गामि गामि बेबायदिनो साब सेन्टार बायदिसिना बानायना होदों जाहाथे एसे एनै बेमारखौ जोङो बेयावनो फाहामथाय लानो हायो आरो बिबायदिनो जोंहा मेडिकेल मेडिकेला जोंहा दाबो गामि गामि एसेबां गिदिर गैया थेवबो नाथाय जोङो खायसे एसे एसे खाथि खाथियावनो ओ ओ फाहामथायखौ लाना हायो आरो नाथाय गोदोनि बायदि जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बेबायदि फाहामथायखौ लालाय नांला दानि जुगाव दा बुंनो थाङोबा गामियाव जोङो सोलोंथाइखौ बोरै लायो होनोब्ला दा जोंहा जों ओ टाउन जायगानि बायदि जोङो दानि जुगावबो इन्टारनेटजों जों गोबां ओ सोलोंथाइ लानो हायाखै बा जोंनि स्कुल बा फरायसालिफोराव जोङो ओ बेबायदिनो इन्टारनेटजों सोलिनाय कम्पिउटार बायदिसिना बेफोरबायदिजों जोङो सोलोंथाइ खौ लानो हायाखै दङ ना थाय जोङो गोबां फरायसालियावनो गैयाखौनो बुंनांगोन। बेबायदिनो मोब्लिब मोब्लिबा ओ गोदोनि दिनाव जोंहा फ्राय गैयानोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
ओ दंमोनब्लाबो बेबायदिनो टाउनजों नांजाबनाय बा टाउननि खाथि गामिफ्राव सो दंमोन बेबायदिनो जोंहा गोबां बोसोर बा बे गोबां सम लादों बेबायदिनो मोब्लिबा फैनो थाखाय दा ओ मोनफ्रोमबो गामियावनो दंसै होनजायो दा गोदान गोदान जेरैहाय हादान बायदिसिना सिफाय गोदान बेफोर बायदियावल' गैया आरो दा बेफोर बायदियावल' जोंहा लामानि हान्था मेला जेरैहाय ओ दखान बाजार बेबायदिनो ओ स्कुल बायदिसिनानि जोंहा ओ बेफोराव बेफोरबायदि जायगा गोदान हादान जायगायाव अभाब जायो आरो जोंहा स्कुल बायदिसिनानि दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ गामियाव थानानै जों ओ जेरै नोंथाङा दा बुंलांबाय ओ गोबां गोरलै जायो होननानै नोंथाङा नोंगौ जोंहा गोबां गोरलै जायो नाथाय खायसे ओ बाहागो बा बा खायसे ओ खामानिफोराव जोंहा ओ उसुबिदाबो जायो उसुबिदायाव बा खहायावबो गोलैनांगौ जायो। दा बुंनो थाङोबा जों गामियाव थानानै जों गोबांहाय ओ मुवा बेसादफोरखौनो जोङो गोरलैयै मोननो हायो बा बेसेन नाङै मोननो हायो नाथाय टाउनाव थायोब्ला जों बेसेन नाङि मोनसेबो मुवा बेसादखौ मोननो थाङा आरो। दा बुंनो थाङोबा जों बारहावा बारहावाखौनो जोङो बेसेन नाङै बा बे बारहावायाथ' बेसेन नाङै जेनेबा दा बुंनो थाङोबा जोंहा जोंनि बारहावाया जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय डाइरेक्ट लानाय बायदि जायो आरो। दा टाउनाव नाथाय गोबां गारि मथर दङ गोबां कारखाना बेबायदिनो दारिमिन दङ बेबायदिनो गोबां लेथ्रा लेथ्रा दा उखुन्दै बायदिसिना ड्रेननिफ्राय ओंखारनाय मोनामनाय बेफोरबायदिया बिसिनि बाराव बा बे बाराव बिरफानानै बिसोरो ओ माखासे बिस गोनां बारखौ बा ओ अक्सिजेनखौ सोबनानै बा बोनानै लानो गोनां जायो आरो। नाथाय जोंनि बारहावाया बेफोरबायदि नङा नोंथां दा जेरैहाय गामि एरियायाव जोंहा गोबां बिफां लाइ फां दं। बे गोबां बिफां लाइफांनि थानायनि थाखायनो जोङो ओ गोथार गोथार अक्सिजेनखौ बा बारखौ लानो हायो आरो। जोङो ओ गरम मोनोब्लानो सायान साया सिङाव थानो हायो बिफांनि सिङाव। बेबायदिनो टाउनफोराव बेफोरबायदि नोङा ओ जानला मोनला जोङो बे फोरबायदि बिफां लाइफांखौ मोननो थाङा आरो टाउन एरियायाव दा बुंनो थाङोबा मैगं थाइगं मैगं थाइगंआनो जोंहा गामि एरियायाव जोंहा ओ बेबायदिनो मुलि बायदिसिना होयिखौ जों गोबां मोननो हायो। नाथाय जोङो टाउन जायगायावबाथाय गोबां मुलि बायदिसिना होनानैसो दिहुननाय मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरो जाय मैगंफोरा दा जा दा बायनानै जुदि हरावनो बा दानो जायाबा बेयो हरसे बा सानसे दोनोब्लानो बियो लरहायलांजोबो बा सेवलांजोबो आरो। दा जों बेनिफ्रायनो ओ बुजिनो हायोखि ओ जोंनि गामिनि मैगंफोरा जों साननै सानथाम सानब्रै गाहाम दोनोब्लाबो जोंनि मैगङा ओ एसेल' लरहायनानै बेबायदिनो जाजानाय महराव थायो नाथाय टाउन बा ओ बेबायदिनो टाउन बायदिसिनानि फाननाय जा मैगं बेफोरो जों हरसेयावनो बा सानसेयावनो सेवजोबनायखौ जों जाजायै महरखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंहा गामियाव थानायाबो ओ गोबां ओ ख ओ गोबां बायदिसिना ओ थासारियाव बा गोबां ओ बिथिङाव जोंहा ओ लसबो होननांगोन। जेरैहाय दा बुंनो थाङोबा जोङो मोनसे गोग्गो बा सोलोंथाइ लानोबा जोङो गोग्गो माने जो